खोनादोंना नोंथां औ खोनादों नोंथां
औ खोनादों खोनादों
औ औ दा नोंथांजों आं एसे खोथा सावरायनो लादों ओ सावरायजागोन ना खोनादोंना नोंथाङा औ औ दा आं नोंथांनि सिगां दै बार ना आसामनि दैबानानि फारसे एसे बुंफुनो लादों नोंथाङा खोनासंनो हागोन ना औ औ दा बिदिब्ला आं बुंनोसै औ औ दा दैमा मोनसे मिथिंगायारि सम्पद नङा होमबा दैमाया खौनादोंना औ बियो गोबां गोबांथार दै लोगो लानानै मोनसे सरासनस्रा दैनिफ्राय महर सोलायनानै लोमस्रावला बेखौनो दैबाना होना बुंनाय जायो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ
औ औ बेबादिनो आसामावबो बोसोरफ्रोमबो दैज्लां बोथोराव गले गले दैबाना जानाय खौ जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां खोनादों ना खोनादोंना दा गोबां खहा आरो मुलाम्फा फा लाबोयो नङा होमबा दैबानाया जोंखौ गोबां खहा आरो मुलाम्फालाबो जायनि थाखाय आसामनि रांखान्थियारि थासारि रिया गोग्लैसोनांगौ जादों नङा होमबा नोंथां खोनादोंना जेरै आसामाव दैबाना जानायनि गोबांथार जाहोनफोरा बेफोरनि मादाव मोनसेया गाहाय जाहोन आरो माखासे लेङाइ जाहोनफोर नङा होमबा नोंथां थिग बेबादिनो आसामाव गाहायै सानजा रायजोफोरनि गेजेराव दरसे हायेन रायजो बे रायजोनि गेजेराव जों मोननै ग दैमाफोर बोहैलांनाय खौ जों नुनो मोननाय जादों नङा होमबा बेफोरनो जादों बुलुंबुथुर आरो नङा होमबा खोनादों ना
औ औ नंगौ
जावनाव औ जावनाव दैज्लांनि समाव बेफोर दैफोर दैमाफोरा गोबां अखानि दै मोननानै दैबाना खालामो नङा होमबा खोनादों ना नोंथां औ औ थिक बेबादिनो आसामनि साहा थानाय हिमालय हाजोमाया बर'जों खोब जाना थायो नङा होमबा खोना नोंथां औ औ थिग बेबायदिनो नाथाय दैज्लांनि समाव बैफोर बरफफोरा साननि गोबां बिदुं होननानै आवलियो आरो आसामथिं थानाय मे घालयनि मैसिनराम बुहुमनि मा होनो बेखौ दावनो बांसिन नङा होमबा ना औ औ
औ नंगौ नंगौ
जायगा जेरैहाय अखा हाग्रा जायगा बेनिखायनो दैज्लांनि समावबो आसामावबो गोबां खहा अखा हायो नङा होमबा खोनादोंना
औ नंगौ नंगौ नंगौ
आरो आसामाव बारा खालामो दैबाना नङा होमबा थिग बेबायदिनो बि आसामनि खान्थि बायदियै गोबां हासार हाखर हालाफोरखौ फबना उनाव एसे अखा हाबानो साव होयो नङा होमबा आरो दैबाना खालामो नङा होमबा नोंथां खोनादों औ औ औ दैबानाया दैबानाया आसामाव बोसोरफ्रोमबो गोबां खहा खालामो नङा होमबा नोंथां खहा खालामनायखौ नुनो मोनो नङा होमबा उम उम गाहायै दैमा सेरफांनि आबाद फोथारखौ दै बानाया खहा खालामो नङा होमबा खोनादों ना
औ खोनादों
दैबानाया जोंनि ओनसोल एबा हालामाव गोबां खहा खालामनायखौ जों नुनो नुनो मोनो जेरैहाय अखा न' बां मोसौ मोसा जिब जुनार सुबुं माहारिनि गोबां खहा खालामनायखौ जों नुनो मोनो नङा हमबा जेरैहाय जोंनि जानाय लोंनाय बाय बेबायदि न'आव फिसिनाय मोसौ मोसा बायदिखौ जों हालौनायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा खानादोंना खोनादों ना नोंथां थिग बेबादिनो जोंनि औ औ आबाद फोथारखौबो खहा खालामनायजों लोगोसे हा खुरखानाय बायदि बायदि बेमार आजार खालामनाय बायदि बायदि बेमार जायनि जाहोनाव बिजानु दै ओ बोहैस्लायबोनानै जोंनि देहा सोलेराव दै आनिखौ बेमार आजार जानायखौ जों नुनो मोनो दैबाना जानायनि जाहोनाव नङा होमबा नोंथां खोनादोंना औ औ औ दा थिख बेबादि नो जोंनि ओनसोल एबा हालामावबो जोङो दैबाना जाबोनायखौ आगोलनिफ्रायनो एबा आथिखालबो नुबोगासिनो दङ नङा होमबा नोंथां खोनादों ना खोनादोंना नोंथां औ औ औ
औ खोनादों
उम उम जोंनि लामा सामा गारि मथर बायदि बायदि रोखोमफोरावबो रोखोम खोख्लैहैदों बानाया खहा खालामनायनि रोखोमखौ नङा होमबा थांलाय फैलाय खालामनो जानायनि गेजेरजोंहा सासे खायसे फरायसाफोरा फरायसालियाव समबादि नुजा नो हाया जायनि जाहोन नाव खामानि हान्था खालामनाय राहाफोराव जोंहा गोबां खहा जानाय रोखोमफोरखौ जोङो जोंनि आथिखाल एबा जोंनि ओनसोल हालामाव नुबोगासिनो दङ आरो नुबाय थागासिनो गासिनो दङ नङा होमबा नोंथां ना औ दा आबो दा नोंथाङाबो दैबानानि फारसे फंनैसो आंनो सावराय फोरमायना होनो हागोन नामा
हागोन नोंथां औ हागोन नोंथां ओ नोंथाङा जा बुंलांबाय बेखिनि खोथाया गासैबो सैथो जोब आरो जा दैबाना होनना बुङोब्ला थ' जों मोनथिखागौ जोंनि जा ओनसोलाव गोबां दैबाना जायो आसामाव आ बेनि सायाव दा ओ जेबोला अखा बाय हाबोलानो जेरै
औ
औ नंगौ नंगौ औ नोंगौ नोंगौ औ नंगौ औ
ओ बेनि जाहोनाव जा दैमानि खाथियाव थानाय जा न' बां गामि ओनसोल बेफोरो गासि सिबो बायलाङो गासिबो आलाय सिलाय जालांजोबो आरो आरो नोंथाङा बुंजों जे जा फरायसालियाव थांनाय फरायसाला फोरनिखौ ओ फरायसुला फरायसुलिफोरखौ जा थांनायाव जोबोद गोब्राब जायो ओ बेनि सायाव जा जेरै फा फावसा जा दैमा दैमाया जेब्ला बोहैयो अब्ला जेब्ला दैबाना जायो अब्ला जोबोद खहा जायो आबादाबो खहा जायो आरो थांलाय फैलायावबो हान्थिनायाव जा जोबोद खस्थ' मोनो ओ जेरै जा फारसेथिंजाय फरायसालि दं आरो फारसेथिंजाय ओ जा गामि बे गामि बे फरायनो थाङोब्ला ओ खाय आ जा फरायसाफोर बिसोरो दैमाखौ बारलांनांगौ जायो। आ जेब्ला दैबाना जायो बे दैमा खौ बारलांनो जोबोद खस्थ' जायो आरो ओ आरो फारसेथिं जा दैबाना दैबाना जाबोला आबाद बायदिसिना फसल आ बेफोरो गासिबो लोमसाव जोबनानै ओ जा आबाद मावनाय बियो जोबोद गाज्रि रो खोमै गोहोम खोख्लैयो आरो आरो जा दैमा दैमायाव जों जेब्ला हा खोनादोंना नोंथाङा औ जा गा औ गामिया बे ओनसोलाव आवथ' दैबाना जाखायो आरो लोगोसे जा अखा हाबोला सोहोर नोगोरमायाव ओ सोहोर नोगोरमायाव बांसिनै जानाय खो नुनो मोनो एसे अ खा हाबोलानो सोहोराव दैबाना दैबाना जायो दैबाना सोमजि
औ औ नंगौ खोनादों ना औ औ औ औ औ औ औ औ थारैनो औ औ ओं थारैनो। औ औ
बे गोबां गोहोम खोख्लैयो मानोना दै बानानि ए जा गोहोम थि दैबानानि ए जा आरो जेराव आबादफोराबो गाज्रि जोबोद खहा जायो मानोना दैबा ना जाबोला ओ बोरमा हानजा जा बिसोरो बिसोरो जेब्ला गांखो मोनजाया जायो अब्ला जोबोद खस्थ' मोनो आरो बिफां लाइफांनि जा बिलाइफोरखौ औ दानना लायनोबो जोबोद खस्थ' जायो दैबाना जाबोला बेनिखायनो जोंनि जा दैबाना जानाय दैबाना जानाय ओ मोनो आरो जोब फोर गासिब ओ गोहोम खोख्लैयो आबादफोरखौबो जों जोबोद जेब्ला जा दैबाना जायो अब्ला जा आबाद मावनाय आबाद मावनाय आबाद फोथार ओ बे फोथारा गाज्रि रोखोम गोमै खहा जायो आरो खुफ्ला लांजोबो आरो औ नोंथाङाबो एसे दैबानानि बागै फोरमायनो हागोन नामा
औ औ थारैनो हागोन औ औ खोनादों थारैनो हागोन नोंथां दा दै बानायाथ' गोबां गोबां बिबांनि जों याव जों जोंनि ओनसोलाव दा सानजै बा बोसोरे बा ब्रै बोसोर सिगांनि फ्रायनो जोङो आथिखाल दैबाना जानायखौ जों गोबां बिबां अखा हानायनि जाहोनाव एबा हाजो ओनसोलनिफ्राय दै बोहैग्लायबोनानै जोंनि दैमा बायदिफोरखौ लोमस्राव हो नायनि जाहोनाव जोङो दैबाना खौ जोंनि ओनसोलाव नुनो मोनगासिनो दङ बाना जाना नै जोंनि गोबां खहा खालामनायखौ जों नुनो मोनो नोंथाङाथ' आगोल ए से आगोलावनो बुंलांबाय माइ आबाद मैगं थाइगं आबाद मावनायफोरखौ गोबां खहा खालामो नंगौ नोंथां गोबाङैनो नोंथां जोंनि ओनसोलावबो नुनो मोनगासिनो दङ एबा नुनो मोनबोबाय दङ गोबां रोखोमनि खहा खालामनायखौ जों नुनो मोनो जेरैहाय जों मैगं गायो नङा होमबा दैज्लां बोथोराव जों मै गं गायो बायदि रोखोमनि माइ आबाद जिं खा ले स्रा पटल भेन्दि गोबां फालांगि बिथांमोना आबाद मावनानैनो जायो नङा होमबा जिउखौ खुंबोयो थिग बे बायदिनो बिथां मोना ओ दैज्लां बोथोर समाव ओ फथल लेस्रा भेन्दि जिं खा बायदि बायदि रो खोमनि आबाद मावो दा बिथांमोना आबाद मावनायखौ ओ दैबाना जाहोनानै दैबानाया गोबां रोखोमनि खहा एबा जेंना बिथांमोननि जिउआव नुजाथिहैयो थिग बेबादिनो जोंनि सुबुं माहारिया दैबानानि गेजेरजों बेफोरबादिनो गोबोद ओ जोबोद जेंना एबा खहा मोननो हायो दा नोंथां जोंनि समाबो बारा गैला दा नोंथांजों गोबां खोथा सावरायनानै गो गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननाय मोनबाय साबायखर नोंथां आ थाखामोन नोंथांखौ उनाव मोनफिनगोन होननानै औ औ दे एसेनोसै
औ गोजोनथों नोंथां जाबाय औ नोंथां